हो नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां ओ औ मा खालामदो नोंथां।
दा ओरैनो दंथ'यो।
अ अ अ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां ओ जेहेथु ओ दिनैनि समाव ओ जोङो आइजो माहारिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। ओ जेराव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ आइजो माहारिनि सोमोन्दै जिहेथु आइजो माहारिफोरा ओ माबायदिहाय थांना थानायाव खामानि मावलंनांगौ बा बिबान दङ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ जोङो दानि दानि आरो गोदोनि आइजोफोरनियाव माने दा गोबां फाराग नुनो मोनसै। जेरै बिदिनो दानि दानि आइजोफोरा बांसिनानो माने खस्थ' खामानि मावला। बिदिनो ओरैनो गोदोनि आइजोफोरा बांसिनानो दानाय लुनाय जिनो खामानि दामानि बिराद गोरोंमोन।
औ औ
बिसोरो गोदोहाय आबाद फोथारफ्राव माइफोर रुजुननो बावोसोमोन गोदोनि आइजोफ्रा। दानि आइजोफ्रा बिदि माइफोर रुजुनला। बिदिनो बिराद खस्थ' खामानि मावनो रोंगो गोदोनि आइजोफ्रा। दा ओमफ्राय दानि आइजोफ्रा इसिबां बि मावा बांसिनानो माने न'खर गाहायखौ सोनारो बिदिनो गाव माने न'खर बे बांसिनानो आइजोफ्रा माने हाबा जाखांनायनि उनाव न'आवनो माने संनाय खावनायावल' थाबाय थायो बेलेग खामानिफ्राव गोसो होनो नागिरा। बिदिनो संनाय खावनाय जानायखौल' नायो बांसिनानो।
आरो जोंनियाव माने बिदि थानाया माने न'खर गाहायखौल' एसे नारसिननाय जायो। जायो माने। गावबो माबा मोनसेफोर बिदिनो फैसा खामायनायनि लाइनाव थानांगौ जेरै न'खर सालायनाय जोंनि थाखाय जोबोद रांनि गोनांथि जायो। ओरैनो आइजो माहारिफोरा माने बांसिनानो एसे खामानिफोर मावनांगौ आरो जेरै जोङो जि जि जिबो दानो हायो जि दानानै जोङो आइजो माहारिफ्रा एसे एनै फैसा खामायनो हायो। बिदिनो गथ' गथायफोरखांनायाव दानि जुगाव फैसा नङाबानो जेबो जाया। फैसाखौसो खामायग्रोनांगौ फैसाजों लोगोसे मोजां गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होलांनांगौ बिदिनो फैसा थाखा खामायनो थाखाय बिसोरो गोबां लामा दङ जेरै बिसोरो दानाय लुनायजों खामायनो हायो बिदिनो दखानफोर होनो हायो न'फोराव।
औ आरो आमफाया आइजो मा फ्रा बांसिनानो नुनो बिजनेसफ्राव माने बारा थांनो नागिरा ओरैनो खम थाङो बिदिनो बांसिन न'खर गाहायफोरखौ सासोनारो बिनि थाखायसो आ-आइजो माहारिफा एसे सोलायनांगौ आरो सोलायनानै जोङो बांसिन न'खर गाहायखौ सोनारालासिनो गाव गावबो नाजानांगौ बिदिनो गाव गाव फेमिलि हेद जानो नाजा नांगौ बिदिनो गथ' गथायाइफोरखौ गावना मानो गियान होनो हा बिदिनो फैसा थाखा रां आरिफ्राव गावबो माने मदद होनाय बिदि थायोब्ला माने फेमेलि खुंनाय बा न'खर सालायनायफ्राव माने सानैबोनि बोलो थायोबा माने सेनो मोनोबाय गोबां एस हेफाजाब मोनो सहाय मोनो आरो दानि उम आरो बे गोदोनि जुगनि आइजोफ्रा माने जोबोद खस्थ' मावोमोन गोदो हारसिङै माने माला माइ गायनाय माइ गायनायखौ मानो हारसिङैनो बिगासे बिगानै गायोमोन दानि आइजोफ्रा बांसिनानो हाजिरासो लायो। हाजिरा लानानै गाव एसे गायसिगोन बिदिनो साहा फानिफोर हैसिगोन बिदिनो बांसिनानो माने हाजिरा लानसो गायो आरो माइफोरखौबो दाना बिसोरो उवालाव देला गोदो हाय माइखौ मिलावबो लां मिलाव लांनांगौमोन दानि ओ दे दानि गोदान मुगायावथ' मिलौलाङा गोदोनि जुगाव माने गा हेनफ्राव देनानै गोबां खस्थ'यै माने जाहोनांगौ जायोमोन माने दानि गोदान मुगायाव माने जोबोद आरामाव फैबाय आरो एसे खस्थ'आव खमायबाय बिदिनो गोदान गोदान आगजुफ्रा ओंखारबाय बिदिनो खस्थ'फ्राबो खमायबाय गोदोनिफ्रा माने ओंखाम संनाय मानाय जाहोनायफ्राव बिदिनो अरदाब अलाफोरजों अरजों संना जाहोयोमोन दानि गोदान जुगाव माने गेस बायदि बायदिजों कारेन्टनि इन्डाक्सन बायदिसिना ओंखाम संनायफोरजों माने एसे खस्थ'फ्रा खमायबाय बिदिनो आइजो माहारिफ्रा एसे आरामाव फैबाय आरो दानिया बिदिनो गोदो हाय आरो ओमफ्राय दानिया माने बारा खस्थ' सहायनो हाला बिसोरो गोदोनि बायदि। बिदिनो खामानि मावनो हाला दानिया सान्दुंआबो सहायनो हाला बिसोर सान्दुंआव दा नोंथाङाबो एसे बुंदो दे आइजो माहारिफोरनि बागै
औ औ नोंथाङा ओ गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु आइजो माहारिफोरा गोदो गोदोनि समाव माबायदिहायोमोन आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय सोलायबोखो नंगौ नोंथाङा बुंनाय खोथाफोरा गासैबो ओ नंजोबगौ जेराव जोङो गोबां ओ गोदोनि समाव जोङो ओ न'नि आइजो होनना बुङोब्ला जोङो न'नि ओ लोखि होननानै जों फोरम फोथायनाय जायोमोन। जेराव जोङो न'नि आइजोआ जुदि मोजाङै थायोब्लानो गंसे न'ख खरा ओ जोबोर मोजाङै थायो जेराव न'खर सुंथा मोजां जायो होननानै जोङो फोथायनाय जायोमोन जेराव जोङो बिहामजो गोदान लानानै फैयोब्ला खायसेया ओ लोखि फैदों। होननानै बुंलायनायमोन जेराव मानो होनना बुङोब्ला सासे आइजो होनना बुङोब्लाथाय जेराव गंसे न'खरखौ सासे आइजोआनो सामलायजोबनो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला ओ दिनै जानायनिफ्राय लानानै लोंनायनिफ्राय दिनै गथ' गथायानो जा बा दिनै बोराइ बेन्थ' बेफोरखौ गासैबो सासे आइजो माहारियासो नायफिनजोबनो गोनां जायो जेराव जोङो न'खरनि साफा खालामनाय साफा खालामनाय जेराव जोङो न' लिरनाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओंखाम संनाय बा जोङो बायदिसिना जोङो आइजो माहारि होनना बुंब्ला जों मिथिखायो जेराव जोङो संनो खावनो गोनां जाथारो जेराव जोङो गावनि ओ फिसायखौ मोजाङै फिसिनो सिबिनाय लोगोसेनो ओ न'खरनि ओ सासे उन्दै गथ'साफ्राबो न'खरनि फिसा बेनला खामानिफोरखौ ओ हेफाजाब होफानाय बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेराव आइजो माहारिफोरा ओ गोदो गोदायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गोबां बिबांनि जोंहा हिसान दानायखौ जों नुनाय जायोमोन जेराव ओ न'खराव गाननाय जोमनायनि थाखाय जोङो हिसान दानायखौ जों नुनाय जायो बिदिनो जोङो ओ गोबां बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला ओ दिनै आइजो माहारिया गोबां सोलायबोबाय जेराव गोदो गोदायनि समाव जि दायोमोन नाथाय दिनैनि समाव ओ बिदि नङा जे दिनैनि समावबो जि जि दाया नंगौ दायो ओ न'खरसे न'खरनै ओ बा एसे ओ खम जालांबाय जि दानायफोरा जेराव दिनै बिगियाननि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जेराव बिगियाननि मेलेमजिबि नाजानायजों दिनै गोबां बिथिङावनो दिनै ओ बायदिसिना मेसिन इन्जिन दिहुननानै दिनै ओ जि दाग्रा दिनै मेसिन दिहुनदों गोरलै समावनो जिफोरखौ ओ गोबां बुरजा दानो हायो आरो ओ जोबोर खहसयैनो बा जोङो गोरलैयैनो जिखौ दानो हायो नाथाय जों इ सानजों दायोबा जोंहा जोबोद गोबाव सम लायो आरो जोंहा प्रसेसिंफोराबो गोबां दङ जेराव जों गोबां बिबांनि जोङो खुन्दुं दिहुननायनिफ्राय लानानै इन्दि फिसिनाय बायदिसिनानिफ्राय जोंहा खामानिफोरा गोबां जायो नाथाय दिनै ओरैबायदि जोंहा मेसिनफोरनि गेजेरजों गोख्रैयै मावनो हायो हाबाय बेनिखायनो दिनै मेसिनजों दानाय सिफोरखौबो बांसिन दिनै ओ बजबनो हमबाय गुबुन गुबुन मानसिफोराबो लोगोसेनो दिनै आइजो माहारिफोरा बिदिनो ओ दिनै गोदोनि समाव जाबायदिहाय न'खराव थानानैनो जोङो खामानि दामानि मावनानै बा न'खरनि माइ गायनायानो जाबा बायदिसिना बिथिङावनो जि दानानै थानानै जोङो थानो गोनां जायोमोन गोदोनि समाव नाथाय दिनैनि समाव आइजो माहारियाबो गावखौ सासे राफोद आइजो जो महरै गावखौ दिन्थिनायाव रावबो फासेवनानै थायाखै दिनै गासैबो दिनै सोलोंथाइ फारसे आवगायबोदों दिनै ओ नोंगौ दिनै जों जुदि गंसे न'खरखौ जुदि जोङो निजोमै एबा जोङो ओ गसंथानायाव जुदि मोजाङै ओ जौगाहोनोब्ला जोङो आइजो माहारिया न' सिङाव थाबाय थायोब्ला सोरबा आइजो बा सोरबा ओ हौवासा हिनजावसा बेखौ जुदि रुजुबबाय थायोब्ला दिनैनि समाव ओ जोबोद फासेवनानै थानांगोन उन जानानै थानांगोन मावलांनांगोन अब्लासो दिनै न'खर सुंथानाय बेलायावनो जाबा दिनै न'खरनि बायदिसिना खामानि दामानि बा न'खरनि जौगानाय बिथिङाव जोङो गोबां बिथिङाव जौगानो हागोन गोख्रैयैनो जेराव जोङो दिनै ओ साख्रि बाख्रि बिथिङावबो दिनै ओ हिन्जावसाफोरखौ जोङो गोबां बिथिङाव ओ दावगानायखौ नुनो मोनदों दिनै सोलोंथाइ बिथिङावबो दिनै ओ हौवा मानसिनिख्रुइ हिनजाव मानसिफोरासो बांद्राय जानायखौ नुनो मोन्दों बिदिनो दिनै ओ आइजोफोरनि थाखाय गोबां रिजारभेसन होनानै होदों जायनि गेजेरजों दिनै आइजोफोरा ओंखारबोनो ओ दिनै सुबिदा मोनदों दिनै जोङो बायदिसिना जों राजखान्थियारि हान्जाफोरावबो दिनै ओ जोङो आइजो माहारिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव गोबां खम बिबांनि जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोनोमोन। दिनै जुदि जोङो समानै दावगाबोयोबासो आइजो माहारिफोराबो हौवा माहारिफोरजों समानै दावायोब्लासो जों जोंनि हादोरखौ बा जोंनि न'खरखौ बा जोंनि हादोरसाखौ जों जौगाहोनायाव गोबां मदद मोननो हागोन। ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ ओ जोङो बेफोरबायदिनो जों खामानिफोरखौ मावलांनांगोन जेराव जोङो दिनै ओ गोबां बिथिङावनो जों दिनै ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय बेफोरबायदिनो दिनै जों गेलेनाय बिथिङावबो नायनो थाङोब्ला जोङो ओ गेलेनाय बिथिं ङावबो गोबां बिथिंनि आइजोफोरा सिगां फारसे आवगायबोदों जोङो गोबां मुं मोननो हायो। जों दिनै गेलेनायनि गेजेरजों गोबां आइजो माहारिफोरानो गावनि मुंखौ ओ बुहुमावनो सिनायथि सिनायथि होजानो हादों। दा बेफोरबायदिनो जोङो आइजो फोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो जेराव आइजोफोराबो दिनै ओ समान हौवा साफोरजों दिनै मम-म हाद्रायाब्लाबो अ नाथाय अब्लाबो ओ बिसोरबो दिनै आवगायबोदों। दिनै खामानिफोरखौ मावनो लादों दिनै ओ बेखिनिखौनो साबसिन होननानै साननांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै आइजो माहारिया जे बेखिनि आवगायबोबाय बेखिनिया जोंनि थाखाय जोबोर साबजाथाव। ओ दा जिहेतु जों गोबां राव रायज्लायबाय नोंथां समाबो गैला जिहेतु दोनथ'नोसै ना नोंथां?
औ।
औ औ दे नोंथां दे।